हेल' नोंथांजो। हेल'
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों बेलासिनि गाहामलायनायखौ नोंथांजोनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांजो।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गाहाम उम बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
गोजोनदों होमबा जोंहा दिनै मोनसे टपिक लानानैहाय सावरायनो नाददोंना नोंथांजो बे थपिकनि नामानो जाहैबाय जेन'बा दैलि लाइफ जेन'बा जों सानफ्रामबो मा खालामो मा खालामनानै थायो जेनेबा जोंनि सुब बुं माहारिनि मोनसे माने मा होननांगोन इदिखौहाय दैलि लाइफखौहाय एसे नोंथांजोआ माबाफोर आइडिया दं नामा फोरमायना होनो नोंथाङा मा खालामनानै थायो बा मा खालामो?
औ औ नोंथां। ओ जोंथ' सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोङो ओ फुङावनो जेनेबा उथ थिबाय उथिनानै जोङो साहा फुदुंबाय साह फुदुंनानै जोंबाय जोंथ' दा हिनजाव मानसिना नोंथां ओ बेनि थाखायनो जोंहा
गोबां ओ न'खरनि खामानिफोर थायो बिदिनो जानाय लोंनायनि औ बिदिनो साह लोंबाय साह लोंनानै ओ न'खरनि मानसिफोर फोरनो फुंनि ओंखाम संनानै जोङो ओ जाहोबाय जाहोनानै बिदिनो ओ गोबां खामानिबो थायो जोंना बाहेराबो खामानि थायो जेरै रै ओ बेलेग फोराव थांनानै जोङो ओ मोनसे जेन'बा जोंनि खाम
जोंनि खामानिखौ जोङो मावहैनाय जायो आरोना नों-नोंगौ नोंथां नोंगौ। ओ नोंथाङाबो सानसे समाव मा मा मावनानै थायो खिन्थालाय? आं माने सानफ्रामबो इदिनो जोंनि दैलि लाइफ नालाय जेन'बा जोंनि संसारनि मोनसे सोलिनाय बेफोरो नेम जेन'बा फुङावहाय इदिनो सिखारगोरो मोना मोखां सुखांनानै बा हाथाय मानजिखांनानै ब्रेकफास्ट खा आरो बिनि उनावो एसे फ्रिक्टिस खालामहैयो इदिनो फोथार फोरावहाय फुङाव खारहैयो बा बारहोयो एबा देहाफोरा एसे मोजाङै थायो बेफोरनि थाखाय आरो। आरो खारखांनानै बारखांनानै गाव गावनि खामानि थाखाय बा माबा मोनसे ला थांनानै थानायाव माबा मोनसे खामानिखौ मावखानांगौ नालाय। बिदिनो फार्ट टाइम खामानि मावो आरो नोंथां जों इदिनो दुइथासुसिम थिन्थास सिम आरो आरो गखांनानै पार्ट टाइम खामानि गखांनानैहाय आरोबाव बिदिनो बेलासियाव प्रेक्टिस खालामबावो आरो प्रेक्टिस खालामखांनानै देहाया माने जोंना स्ट्रं जानांगौ नालाय देहा जेब्लानो प्रेकटिस खालामगोन बा सामफ्रामबो खारगोन बा माबा मोनसे खालाम होमबासो नोंनि देहाया स्ट्रं जायो नालाय। प्रेकटिस खालामो आरो आरो प्रेकटिस खालामखांनानैहाय जोंहा न'आव फैफिननानै बिदिनो न'खरनि मानसिफोरजों टाइम माने बारहोह'रो सम बारहोह'रो। टाइमस माने इदिनो रंजानाय माने बाजानायजों लोगोसे आरो जोंहा बिमा दङ न'खरावहाय आरो बिनि अनगायैबो जोंहा फंबायफोर दं बिनानावफोर दं बिसोरजोंहाय मोजां माने रिलेसनाव थायो आरो नोंथांजो। औ औ
आरो नोंथाङा ओ बिदिनो ओ मायबाफोर खामानिफोर मावो नामा नोंथां?
नोंगौ नंगौ नोंथांजो आङो मोनसे माबायावहाय हटेल इन्डास्ट्रियावहाय पार्ट टाइम खामानि मावो नोंथांजो‌। माने ओ बेयावनो बहुत इक्सपिरियेन्स मोनो माने बेफोरबायदि फार्ट टाइम खामानिजोंबो दाथ' पारमानेन्ट जबबो गैया नालाय नोंथांजो बेनि थाखायनो दस्रा बेवहाय माने पार्ट टाइम खामानि मावनाय जायो आरो आरो जोंहा फार्ट टाइम खामानि मावनानै जोंहा माने गोबां लोगोफोरनिफ्राय माने माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हायो बा माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माने दैलि लाइफ होननानै बुङोब्ला जोंहा माने न'खरावहाय थानानै जेन'बा गथ'फोरजोंहाय टाइम स्पेन्ड खालामनाय। बा माने गथ'फोराहाय जाहाथे गाज्रि माबाफोराव थाङा आरो गाज्रि। साननाय सोमजिया बेफोरनि थाखाय जों गथ'फोरजोंहाय माने। टाइम बारहोहरो आरो एखमबा एखमबा बिदिनो बेलासिफोराव हमना ला। बे बेलासिफोराव गामिनि गथ'फोरजों ओंखारफानानै फुटबल गेलेफायो। बा खारनाय बारनाय बिदि गेलेफायो जाहाथे गथ'फोरा दानि। निसाफोर लाग्रा जाया बा जौ जुवाफोर। लोंग्रा जाया जुवा गेलेग्रा जाया माने मोजां सोलोंथाइ लानो हा। हायो माने नों। गेलेग्रा गेलेयोबासो माने मानसिनि देहा बा देहा सोलेर। फ्रा फ्राद थायो नालाय। माथाफ्राबो थाजिम थायो साननो हानाय गोहोआबो साबसिन जायो नालाय नोंथांजो। बेनिखायनो आरोखि जोंहा गथ'फोरजों टाइम बारहरनांगौ जोंहा। गिदिरफोराहाय जा आखल आखुखौ होयो बेखौसो लायो गिदिरफोरा मोजां देखायलांबा। मोजां जालाङोन दानि गथ'फ्रा बा नों गाज्रि देखायलांबा गाज्रि जालाङो आरो दानि गथ'फ्रा ओंखायनो। थायो जों गिदिर जानानैहाय गथ'फोर अ अनांगौ। से जों मोजांखौ गथ'फोरनि सिगाङाव मालाबाबो दिन्थिनाङा आरो नोंथांजो। होमबा नोंथांजोआ नोंनि गामिफोरावहाय उम।
औ
नोंनि गामिफोर। राव मालि बेफोर दं नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांजो।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ आथिखालाव गथ'फोरखौ गोबां। बिदिनो मबाइलजों गफबना थानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरोना नोंथा। ओ औ औ आथि। खोलावथा ओ गथ'फोरनो गोबां ओ बिमा बिफायानो मबाइल। हेंगारा होयो बा ओ उन्दै उन्दैयावनो बिबानो बायना होनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनि जाहोनाव। गोबां गथ'फोरा गाज्रि जालांनो हमदों आरोना नोंथां। औ ओ जोङो औ जोङो मा। नो ओ जोंनि जिउआव ओ बिजि था। थानांगौ आरोना नोंथां होनोमब्लासो जोङो जोंनि साननाय बा जोंनि थांखिखौ जोङो होसोनो हायो आरो। ओरैनो ओ गावनि समखौ ओरैनो बारहोहरनाङा आरोना। जोङो दा ओ फुंफोराव सोरबा गद। गथ'फोरा टिउसनफोर ओ लानो सोंफैदोंबा। जोङो लानांगौ आरोना औ औ बिदिनो दा ओ फुंफोराव टिउसन। बाय लानानै बिदिनो बिमा बिफाखौ एसे जोङो खामानियाव हेफाजाब होबाय बिनि उनाव। गावनि खामानिखौबो ओ होसोलांनांगौ आरोना बिदिनो ओ आङो। बेलासिफोराव बिदिनो कम्पिउटार क्लास लानो थाङो बिदिनो मोना फैफिननानै बिदिनो बार जा।
ओ बार जायो आरोना नोंगौ नोंगौ लोगो फोरजों बिदिनो दसे सम बेरायहैनानै उम नोंगौ थारैनो आरो। जोबोद मोजां मोनाब्लि जानाय समावहाय औ।
मोनाब्लि जानाय समावबो जोंहा संनाय खावनाय। नायनि ओ सम फैयोना आरो जोंहा बिदिनो ओ मावखांनानैहाय जोङो दसे सम। लेखाफोर फरायनांगौ आरोना अब्लासो जोंहा जोंनि जेनेबा माइन्दखौ एसे फ्रेस। लाखिनाय जायो आरोना दसे सम लोगोफोरजोंबो बेरायनो नांगौ।
नोंगौ थारैनो औ। जोंहा दे उम नंगौ नंगौ औ। हेलौ नोंथांजो।
औ नोंथांमोननि जेनेबा ओ ओनसोलावबो बिदिनो।
ओ बिदि गसु बिलाहाय मबेइल लानानै बिदिनो गां लाइन थांगोन नामा नोंथां नोंगौ। नोंगौ नोंगौ नोंथांनो आंबो नुबोदों बेफोरो गासिबो गोरोन्थि। थिया बिमा बिफानियावहाय थायो नोंथांजो बिमा बिफा आरो गिदेरफोरनि गोरोन्थि जायो माखासे बुस्थु। खिन्थु दानि गथ'फोराहाय माने मबाइलाथ' नों बाहायनो रोङोबा मोजां खिन्थु जोंनि माखासे जानाखि खि गथ'फोर दं बिसोरो मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङा नोंथांजो बुहुत गथ' खौ नुबोदों मबाइलजों गोदोनानै थानाय गेम गेलेनानै थानाय पाबि बजि गेलेना माने बेफोरखौ जों गिदिरफोरा नुनानै एसे बादा होनो रोंनांगोन गेलेनांगौ समाव माने खालाम लायो फरायनो होनो हाया आरो नोंथांजों बिनि थाखायनो जों गिदिरफोरा आरो एसे मानसिफोरखौहाय माने गथ'फोरखौ नोजोर होनांगौ बा नोजोर लाखिनांगौ माबायदि बिथिङाव सोलिलांगासिनो जोंना गथ'आ बा मा बिदि आखलफोर सोलायलांगासिनो गथफोरा बेफोरखौ जोंहा मोजाङै नोजोर बोनांगौ आरो नोंथांजोेना होमबा जोंहा गथ'फोरनि लाइ बाहाय बा गथ'फोरनि जिउ राहा दानाया एसे गोरलै जाला थांगोन आरो जुदि जोङो लेखाफोरनि एसे फकास खालामना होयोबा बे गेमसो गेलेनायनि सोलायो आरोखि नोंथांजो दानि गथ' गथ'फोरा जुदि फुटबल गेलेनायावहाय बा माबा मोनसे खारनाय बारनाय गेलेनायावहाय सोसनना होनो हानांगौ आरो बे समाव बुंनानै बा रायज्लायनानै गथ'फोरखौ बादा होनो रोंनांगौ गेलेहोनांगौ प्रेकटिस खालामहोनांगौ जोंहा बेलासियावहाय फोथाराव खारनायनि अनगायै फोथाराव खारनायखौ गारनानै जोंहा गामि ओनसोलाव हाबब्र'नानै बा बबावबा न' सिङाव हाबसननानै बबा बिफां सा हाबसननानै बल गेलेनायनि सोलायै मबाइल लानानैहाय माने गेम गेले गेलेयोबा जोंहा गथ'फ्रा गाज्रि जानाय बुहुद सान्स थायो थायोना नोंथांजो उम उम होमबा नोंथांजोआबो जोंनि गामि ओनसोलावहाय बिदिनो सोरबाफोर फुटबलफोर गेलेयि मायि गथ'फोर दं नाम नोंथांनिथिं
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां गथ'फोरानो बिदि फुटबल बा खेला खेलाफोरखौ गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंनि गामि ओनसोलावहाय बिदिनो गोबां ओ गथ'फोरानो मबाइलाना बिना नै मबाइ बिनानै बा बिमा बिफ्राय दम होनानै आथि आथिखालावथ' ओ गोबां गथ'फोरानो मबाइल लानाय जादों नङा होमबा मेट्रिक पास जाबानो बा ओ क्लास नाइन टेनावनो बिदि मबाइल बिनानै लानानै गोबां गथ'फोरानो हामा जलांनो हमो आरोना आरो मबाइलनि बेलायावल' नङा बिसोरो गोबां जौ जुवा बेफोरदि गेलेनायबो नुनो मोनदों आरो बिरि सिगारेट बेफोरखौबो सोबो आरोना बेफोरनि जानगाराव बेफोराव थानांगौ आरो ना नोंथाङा औ जोंनि देहानि थाखायनो बे बिरि सिगारेटआ गोबां जेनेबा खहा खालामो आरोना जोंनि देहाखौहाय औ बिनि थाखायनो बिमा बिफाया एसेबाबो गथ'फोरखौ थाल लानांगौ आरो बेनि बेनिखायनो जानगाराव
बेनिखायनो जानगारावनो दोननांगौ आरो ना नोंथां नंगौ नंगौ नथां जोंहा दैलि लाइफआवहाय माने प्रेक्टिस बा माबा मोनसे गेलेमु गेलेनांगौना नोंथां जे माने दैलि लाइफआव बेखौ जोंहा लाब मावबाय थानो हायो। जिउ संसार जानायावहाय बा। माबा मोनसे जिउनि थांनानै थानाय राहा खालामना लानायाव। एसेबाबो गोरलै जाहैगोन उनावहाय।
औ-औ-औ गावनि थांखिसि। बिनो माबोन आरो ना दा माबा बिजियाव दोन बिब्लाथाय।
नोंथाङा जोंना समावबो जाबायमोन नोंथां जों सावरायना गोजोननाय मोन। बे आरो।
गो- गोजोननाय थाबाय नोंथांजों गोजोनथों।